नोंथां
औ ओ नोंथाङा दायो दसे सम ओ एम्फौ लाथा फिनायनि सोमोन्दै दसे सावरायनो सम मोनगोन ना?
मोनगोन नोंथां हागोन सावरायनो हागोन हेलौ नोंथां औ खोनादों। सावरायजागोन नोंथां। औ खोनादों औ खोनादों।
औ औ
सावरायजागोन नोंथां।
दा एम्फौ लाथा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला दा जोंनि ओनसोल बा गुबुन गुबुन जायगायाव जोबोद खम नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां? औ दा बे एम्फौ लाथा फिसिनानै ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो नुबोदों ओ दा एसे खम जाबाय एम्फौ लाथा फिसिनाया। दा नोंथांनि ओनसोलावहाय नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुगैयो जे नोंथांनि ओनसोलाव दायो एम्फौ लाथाखौ बा सिगांनिफ्राय गोदोनिफ्राय दासिम नुनायाव मा रोखोमै फियो नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
औ औ दे नोंथां।
थ' आङो उन्दैनिफ्रायनो गामियाव देरबोनाय नालाय। जोंहा आबै जोंहा जोंहा आबैयानो न'आवनो जोंहा फिसियो बेनिखायनो आं एसे मिथियो आरो। जोंनि आबैआ बोरै फिसि फियो होनोब्ला बियो गिबियावनो गुबुननि ओमफ्राय फिथोब लाबोनायमोन आरो बे फिथोबा ओरैनोबा बिसथासो जागौमोन आरोना बे बिसथासो फिथोबखौहाय बिजियाव थुनानै माला खालामनानै दोनो। माला खालामनानै दोननायनि उनाव बा
टुइनटिफाइभ दिनसोनि उनावहाय बियो सिखिरि जायो सिखिरि जानायनि उनावहाय
बेयो बे फिथोबनि खाथियाव निजि गांसे गांलाब बनानै दोनो बे आंलाबजयावहाय फिथोबनिफ्राय ओंखारनाय फुख्रिया बाखांनानै बिदै दैयो बिदै दैखांनायनि उनाव जोंनि आबैया बे बिदैखौ थफ्ला बोनथुमनानै दोनो थफ्ला बोन टुइन्टिवान बेसेबांनि दिनावहाय बे बे एम्फौ बिदैनिफ्राय बे सिख्रिनि बिदै दैनायनिफ्राय एम्फौ ओंखारो बे एमफौनिफ्राय बे एम्फौआनो देरनानै ओमफ्राय उनावहाय इन्दि बिलाइ जायो इन्दि बिलाइ आरो इन्दि बिलाइ नङाबा खारं खान्दाय नायखौ नुयो आरो बे होन बिलाइफोरखौ जाखांनायनि उनाव
गिदिर जासिगोन गिदिर जानायनि उनाव जों मोनो होननानै बुङोना जायखौ खोमा खाथिेलायबा ख्रुब ख्रुब होनो अब्ला बियो मोनसिगोन मोननायनि उनावहाय बे थालिर गांखं बा
ल थालिर गांखं बिलाइ दलर बिलाइ बेफोरखौ बियो खाथियावहाय बे एम्फौ मोननायखौ बाखां होयो बाखां होनानै थख' थख' बासिनानै होनानै बे थांनाय जायगायावनो एम्फौआ जाय गावनि खदै बा खदैजोंहाय बियो फिथोब बानायो आरो खुन्दुं बानायो बे खुन्दुंङनो उनावहाय फिथोब जायो। जायो बे फिथोबनि सिङावनो एम्फौ लाथाया थायो आरो ना। बेनि उनावहाय जाजायो बर' समाजाव बेखौ जाजाग्रा हिसाबै जों बाहायखायो नालाय जा औ आरो बियो इन्दि बिलाइ बियो गुबुन जेबो जेनेबा केल होनाय बुस्थु जायालासिनो बियो इन्दि बिलाइ जाय इन्दि बिलाइआ जोंनि जों सुबुं माहारिफोरनि देहानि थाखाय मोजां बे बिलाइखौ जानायनि थाखायनो बे एम्फौखौ एकदम गोथावसिन जाग्रा मुवा हिसाबै जोंनि बर' समाजफ्रा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो बे एम्फौ लाथाखौ जोंनि बर' सुबुं माहारि
औ
मैथाजों अनलाजों बे मैथा अनलाफोरजों गोथावसिन जाग्रा मुवा हिसाबै बाहायदों आरो आरो बेखौ खौ गोरानै फाजा एवनानैबो जायो आरो बानलु सामब्राम होनानै बाथोन जानायखौबो आं नुनो मोनो ओरैनो नों ओरैनो नोंथांनिथिंजाय बेबायदि एम्फौखौ माबायदि माबायदि रोखोमै जायो माबायदि रोखोमै फिसियो आरो बिनि फिथोबखौ म बिनि फिथोबा मायदि आों मुलाम्फा होयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ नोंथां जागोन। दा नोंथाङा एम्फौ फिनायनि बागै बा नोंथांनि ओनसोल बा न'आव माबोरै फिसियो बिनि बागै जोबोद रोखा रोखा खिन्थाना हरबाय आंनो आङो नोंथांनिसिम गोबां गोजोननाय जासिहरबाय ओ नों नोंथां दा बे समाव नोंथां सोंनाय बायदि जि ओ जोंनि ओनसोलावहाय बा आङो माब्रैहाय माबायदि जायोब्ला गोथाव मोनो बिदिमोन नामा नोंथां? औ आरो इन्दि फिथोबनि मुलाम्फा दा आङो एम्फौ लाथा होनबाथ' आङो बिराद गोथाव मोनखायो। ओ आरो जायो आरो माने ओ एम्फौ लाथाखौहाय आङो माबायदि संला गोथाव मोनो होनना बुंबा आं बेखौ फाय एवनानैबो गोथाव मोनो आरो बिदिनो अनला ओंख्रिफ्राव होदेरनाय सबाय ओंख्रिफोरावबो होदेरनानै जा
नानै जानाय जायो आरो
मैथाफोरजोंबो बेखौहाय थेब थेब संनानै बाथोन एवनानै जानाय जायो। आरो ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं मैलाफ्रावबो होदेरनानै जों जानो हायो जेरै टमेट'फोरावबो। दा आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो आरो बिनि उनाव जोङो फिथोब फिथोबनि मुलाम्फा आरोना जोंङो फिथोबखौहाय इन्दि एमफौनिफ्रायग मोनो नोंगौ नोंथाङा थारैनो सैथो बे गावनि खदैनिफ्राय बे फिथोब बानायो जों बिनिफ्राय फिथोबखौ मोननो हायो। हायो दा फिथोबखौ जोङो मादैक मुलाम्फा खालामनो हायो जों बेखौहाय ओ साय बेखौ फिथोबनिफ्राय जोङो बेखौहाय ओ जोंना मा मुं होनोमोनलाय बेयो हाग्राया?
एम्फौ थाग्रा बैयो इन्दिया ओहोओ इन्दि खुनग्रा मोनसे माबा दंमोन। बे
औ थावख्रि थावख्रि नोंथां औ। बे थावख्रियावहाय जोङो बेखौहाय खुुनदुंखौ थुन बनाय जायो बिनिफ्राय जोङो खुन्दुं बानायखाङोब्ला बेखौ जोङो ओ सोंनानै इन्दिननि जेरै जोङो ओ जोमग्रा ओ मा होनगोन बेखौ सिमाफोरबो थायोमोन नना गोदोथ' जोबोद सिमा मोनोमोन सिमा मोनोमोन दानि दिनावसो सिमा नुला।
औ नोंथाङो जोंथ' दायो दख'ना इन्दिनि बेफोरबायदि जि दानानै गोबां इन्दि फिथोबनिफ्राय जों मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां।
आरो
खुन्दुंनिफ्राय दानाय सिनि मुलाम्फायानो गोबां ना बिनिफ्राय जोङो गोबां न'खरनि थासारि आंखालफोरखौ सुफुंनो हायो। मानो होनोबा बेखौ गांसेयावनो जोङो बाजौ नैजौ थामजौ बे बेसेबांनि जेनेबा गुबुन जिफोरखौथ' फानोब्ला जोङो बाजौ थामजौल'सो मोनो नालाय नाथाय इन्दि सिनि राङारिया गोबां मुलाम्फा होयो जाय जोंनि न'खरनि माखासे आंखालखौनो सुफुंनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो आरो बेनिखायनो गुबुनसनि बेनिफ्राय इन्दि खुन्दुंनिफ्राय दानाय सिनि मुलाम्फायानो गोबां आरो। बेनि आंखाल सुफुंनायनि गोहोखौ जोङो फोजोबनो हाया।
औ हाया औ नांगौ
गुसु आराम थान्दा नालाय
औ औ
ओमफफ्राय ओरैनो नोंथांमोनथिं बेबायदि इन्दि सि इन्दि खुनि इन्दि खुन बा इन्दि खुन्दुंनिफ्राय दाना इसेफोरखौ आथिखालाव नुनो मोनगोन ना मोना?
दा आथिखालावहाय जोंनि ओनसोलावहाय ओ फ्राय खमसै नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंनिया गामिया गिदिरब्लाबो ओ बिदिनो न'खरसे न'खरनैफोरल' नुसै। एम्फौ फिसिनायफोराबो बिसोरनो फियो आरो बिसोरनो ओ थुननानै बिसोरनो ओ बेबायदिनो जोमग्रा बेफोरबायदिखौ दानायखौ नुनो मोनो नोंथां। औ
जोंनिथिंबो ओरैनो बेबायदि जोमबायग्रा आलन जायखौ जों आलन होनो। बे आलजयाव गोदोनि बर' आइजोफोर जाय गोदोनि जों आबैमोन जायो बिसोरखौबो जों जों आं दानाय नुनो मोनो बिसोरो बे जोंनि आबैमोनहा बे इन्दि सिनि खुन्दुआवहाय हाजो आगर दाउसिन दाउला दिंखिया आगर फारौ मेगन बेबायदि आगर एरनानै दानायखौ नुनो मोनो आरो आङो जाय जि
ला
जाय जि आगर एरनायखौ दा दानायखौ बर' आइजो फोर जोमोब्ला बा गानोब्ला जबोद समायना नुयो आरो।
औ
हबा नोंथां जोंहाथ' नै समाबो जाबाय। उनाव सावरायनोसै नामा नों
दा
बिनि सोमोन्दै माखासे बा मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिफ्रायबो आङो जे मिथिनो मोननानै मिथिनो मोननानै
मिथिनो मोननानै गोजोननाय जोबोद जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय आरो नों दे होमबा नोंथां दे हबा नोंथां दोनथ'नोसै ना औ दे।